हेल' औ।
औ औ खोनादों ना नोंथाङा औ औ खोनादों हेलौ
फुंबिलिनि खोनादों
ओ खोनादों खोनादों औ खोनादों दे
दे फुंबिलिनि गोजोननाय लाबोनाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ औ औ औ नोंथांनिसिमबो आंनि फ्राय गोजोन फुंबिलिनि गोजोन सानजौफुनि गाहाम हामलायनाय जासिरनाय थाबाय ओ दा नोंथां खौ आङो कल खालामनायनि गुबैद होनानो जाबाय नोंथांजोंहाय आङो आबादनि सोमोन्दै ओ नोंथाङा समनो हायोब दसे सावरायग होननानै कल खालामनाय जादोंमोन आरो नोंथां।
सावरायनो हागोन नों थां बे समावहा नोंथांनिफ्रायनो सिगां बुंहर बुंहरग्रोनो हागोन
औ दे ओ आबाद होननानै बुङोब्लाथ' जों सरासनस्रायै मिथिखायो नङा होमबा ओ जोंनि जोंनि ओनसोलाव बा जोंनि बर' समाजाव गोदोनिफ्रायनो जायना खि जोंनि थांना थानायनि गुबै राहा हिसाबै जों आबादखौहाय मावबोगासिनो दं जायो नङा होमबा आ दा बिथिङै आबाद होननानै बुङोब्ला जों गोबां रोखोमनि आबादखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा जेरै बोथोर नायै बोथोर जेरै दैज्लां दैज्लां बोथोराव माइ आबाद बायदिसिना बिदिनो गोबां रोखोमनि आबाद आरोबाव जोंहा ओ माइ आबाद आरो बेनि अनगायैबो जों माखासे जेरै मेसें बोथोरनि मेंसें बोथोराव आबाद जेरै जुखाम आबाद ओ गम आबाद बेसर आबाद नङा होमबा आरो माखासे गोथां मैगं-थाइगंफोर मैगं-थाइगंफोरा आबादफोर जेरैहाय कफि थाबाय नङा होमबा बानलु थाबाय ओरै लाफा लाफा बिदिनो ओ फालें बायदिसि बिना दुन्दिया आलु बेफोरखौहाय जोङो आबादनि आबादनि सोमोन्दै जों मिथिजोबनो हायो बा जों आबादाव लाजोबनो हायो नङा होमबा जों बेखौहाय ओ दा जोङो ओ जेनेबा जों बोथोर बोथोर नायै बोथोरहाय जों आबादखौ मावनां ङा हबा जों मेसे बोथोराव मेसें बो थोरावहाय जुखामनि आबाद मावो बा बेसरनि आबाद मावो आलुनि आबाद मावो दा बेफोर ओ बेखौ ओ दा बेफोरखौ जोङो मावनायखौ नुनो मोनो आरो दा जोब थारैनो ओ गोदोनिफ्राय नायोब्ला ओ आबाद मावनाय बि थिङा जोंनि बर' समाजावबो गोदोनिफ्रायनो दंबोखायोबाबो आथिखालसिमबो दङ आरोना नाथाय आबाद मावनायनि बिथिङावहाय जों माखासे बिथिंफोरखौ एसे एनै सोलायनाय नुनो मोनबोदों नङा होमबा दा आथिखाल मुगायावहाय जोंनि माखासे टेक्न'लजिफाव जौगाबाय जोंनि साननाय हनायफ्रा जौगाबाय जोंनि रोंगौथिफ्रा जों जोंनाव दंसै जोंनाव जों ओ बा जोंनाव गोबां रोखोमनि जों रोंगौथि लानानै जोङो आबाद जों मावनाय नुनो मोनसे आथिखालाव गोदोनिफ्राय रुजुनानै नायोब्ला जेरैहाय ओ आथिखाल मुगायावहाय माइ आबाद मावनो थाखायबो जोङो गोबां रोखोमनि मेसिनफोर बाहायनानै जों आबादखौ मावनाय नुनो मोनसै नङा होमबा। जेरै हालेवनो थाखाय ट्रेक्टर गायनो गायनो थाखायबो जों मेसिनफोरजों बाहायनाय नुबावोसै खायफा खायफा जायगाफोराव आरो हानायावबो जों डायरेक्ट हानाय लोगो जों मेसिन हानायावबो जों मेसिन बाहायनाय नुनो मोनसै मारा होनानायावबो जों मसिन बाहायनायखौ नुनो मोनसै दा औ दा आथिखाल मुगायावहाय गोबाङै ओ गोबां रोखोमै गोबां एडभान्सै जों आबादखौ मावनाय नुनो मोनबाय थारैनो जोंनाव ओ बे मोनसे सो लायनाया फैबाय ओ ओ बे बिथिं आरो आबाद मावनानैबाबो जोङो ओ दा आथिखाल मुगायाव नायोब्ला जों आबाद मावनायनिबो जों सासे गावबा गाव ओ जिउ खांनाय राहायाव मोनसे जिउ खांनाय राहायाव जों गसंथानो हासै
उ
जोङो सोलोंथाइ लानायल' ओरैनो ओरैनो सोलोंथाइ लानायल' ओरैनो थायालासिनो ब बा जबफोरखौ बा साख्रि बाख्रिफोरखौल' नागिरालासिनो जोङो ओ गावबा गावनो न'आवनो न'आवनो हा दङबा एसे एनै फैसा बाहायनानै जोङो आबाद आबाद माव जों गोसो होनो हाबाय नङा होमबा आरो नङाबा जोङो नङाबा हा हु गैयाबा बो सोरनि सोरबा गामिनि सोरबा सासेनि मानसिनि हाया ओरैनो गोग्लैसोनानै दङबा जों आबादखौ जों ओ हाखौ बिनिफ्राय जों भारायाव लाथ'नानै जों आबाद मावनानै जोङो बेबायदिनो ओ रां खामायनायनि राहायावबो जों मोनो नङा होमबा ए औ दा औ औ दे नोंथांनिफ्राय एसे आबादनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन दे नोंथाङा ओम
आं बुंनो सानदोंदि जों आबाद होननानै बुङोब्ला नंगौ गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि बर'आबो आबाद ओ आबादजों ओरैबायदि जुजिबोनाय मावबोनाय सुबुं होननानै बुंजायो। ओ आबादानो गुदि गोदोनि दिनावथ' जोंनि न'खर फ्राव बेबायदि साख्रि बाख्रिफोरबो गैयामोन। आरो बेबायदि ओ जों बांसिनबो
जोंनि आबाद गुदि आबादानो जाबाय माइ बे माइ जोङो गायनानै जों जोङो माइ दिहुनो माइनि ओमफ्राय बेबायदि ओंखाम बानाय आरो बिनिफ्रायनो जोङो बेखौनो जानानै जों थांनानै दोङो। आरो जों
माइ आबादि बादैबो जोङो दानि दिनाव नुनो मोनदों गोबां बेबायदिनो गुबुन गुबुन आबादफोरखौ मावनायखौ जों नुनो मोनबाय नङासै होनबा?
औ
जेरैबायदि जोंनि ओ दुब्लि
खालि जानानै बा लांदां जानानै थानायखौ जों नुनो मोनला। ओ आबादखौ मावो गावबा गावनि केटाराव आरो गुबुननि हा लानानै मावो बिदि सोरबा बिबायदि आबादफोरखौ मावनो मोजां मोनग्रा थायो।
औ औ नंगौ
बे आबादफोरखौ मावनानै ओ रांखावरिफोरखौ दिहुननानै लादों आरो गाव गावनि थाखाय गाव गावनि न'खरनि थाखाय जेरैबायदि जोंनिथिं जों जोंनि ओनसोलाव जों नुनो मोनदों जोंनि मेसें बोथोर थोराव ओ बिदिनो मा होनो आरो बिदिनो ओ जेरैबायदि गोबाङा बेबायदि आबाद मावदों जि जाय आबाद जेरै ड्रागनफोर बेखौ बिफोर बेफोरखौ खनसे गायोबानो बिदिनो बोसोरब्रै बोसोरबाखो ओ बा बोसोरसोखौ आरोबाव गोदान मावफिनाब्लाबो बिनिफ्रायनो बेबायदि ओमुलाम्फा जाबाय थानायखौ जों नुनो मोनो आरो ना
औ नंगौ
बेसेन गोनां जेरैबायदि मा होनो बे द्रागन बेखौ जों मिथियो नामा
औ औ नंगौ।
बर'आव गुबुन नाम गैयाब्लाबो आं बेखौनो बुंबाय। ओ गोबाङा बेबायदि बेखौ गायनानै मुलाम्फा खालामदों आरो न'खरनि थाखाय बेबायदि ओ मुलाम्फाखौ मोननो हादों आरो बिदिनो ग्रिफोर गायनानै ओ बैग्रिखौ जेरैबायदि जोङो जानुवारि दान बा फेब्रुवारि दानफ्रावहा बेबायदि बे बैग्रिखौ फाननानै मोनो ओ।
औ औ औ।
बो गोबांङा बिदिनो ओ मा होनो ओ बैग्रियाबो मोनसे आबाद बेखायनो बे बैग्रिखौ गायनानैबो गोबां बिदि मुलाम्फा खालामदों आरो बेबायदिनो ओ न'खरखौ जौगाहोनो हादों आरो दा बिदिनो जोङो ओ बेबायदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि आबादफोरखौ जों मावनो हायो। जोङो आबादखौ मावनायनि सिगां गोबां फोरबो बाहायनाय जायो बेयाव होयोसो बाहायग्रोयोब्लासो जोङो रांखौ आरोबाव जोङो ओ जोङो फिन जों आरोबाव जोङो ओ जों मुलाम्फा खालामनो हायो आरोना। उम बेबायदिनो बेखायनो जोङो आबादफोरखौ बो जोङो गोनांथि दङ आरो जोंनि थाखाय आबाद मावनाया।
औ औ नंगौ। औ औ नंगौ नोंथाङा जेरैबायदि होन्दों बे थारैनो नंगौ ओ जे जेरै जोंनि जिनै दा भारत हादरखौ नायोब्ला जोंनि बुहुमावनो जोंनि सुबुं सानखोआ बांसिन नङा होमब्ला? ओ जायनि थाखाय जोङो जोङो जोंनि ओ मा होनना बुंगोन बेखौ आबादनि गेजेरजोंहायनो जों माने जायनि जाय सुबुं अनजिमानि बै गोनांथि नांगौखौ सुफुंनो थाखाय जानाय लोंनायखौ सुुफुंनो थाखाय जोङो थारैनो आबाद मावनांगोन आरो नङा होमबा? आबाद बा माबा मोनसे जानाय लोंनायखौ जोङो जोंनि माबायावनो ओ जों मावनो हानांगोन आरो। सुबुं अनजिमाया बांदों नालाय बांनायनिफ्राय बांदों जोङो जानाय लोंनाय बा आबाद बायदिसिना ओ दिहुनथाइफोराबो जेन'बा ओ मा होननांगौ बांबोबाय बा बांबोबाय थानायावहाय जों बे बे राहाखौ जों लानो हायो नङा होमबा जोंनि ओनसोलाव ओरैनोसो थाला जोबोलाय जेन'बा हाफोरा ओरैनोसो थायो। दा बेफोरखौ नायनानै जोङो आबाद बिथिङावबो आबाद बिथिङावबो ओ मावनो हानाय नोजोर होनांसिगौ आरो। जोंनि लाइमोनफोरा ओरै ओरैनो थागासिनो जोंनि समाजफ्रा ओरैनो थायालासिनो जों आबाद बिथिङावबो जों मावनो हायो मावनांसिगौ बा गोसो बोनांसिगौ जों बेबादि नोंथाङा होनबाय आथिखाल मुगायाव गोबां रोखोमनि बायदिसिना
आरो आं नोंथांनिसिम बुंदेरनो सानबाय। माने आंनिफ्राय जोङो बेनि मुगायावहा जोङो नुनो मोनदों जेरै जोंहा जुदि हा बारिफोर दङब्ला एसे ओ दखरसे हा थायोब्लानो जोङो जोंनो जोंनो जि ओंखाम जाग्रा मैगं फोर बेफोरखौ जों गायनानै लानांगौ मानो होनोब्ला जोङो जोंनि मावनायफोरखौ जोङो गुबुन हारिनि मावनायफोरखौ जोङो ओ ओ जों मिथिया बिसोरो माबायदि हासारफोरखौ होनानै बे मैगं आबादफोरखौ आरो बेखौ जानायनिफ्रायनो दिनै जोंनि ओ ओनसोल फ्राव जोंनि जायगाफ्राव जोंनि गामि फ्रावहा बेबायदि बायनानै गेजेरजों बेरामफोर जादों मैगंफोरनिफ्राय बेराम जानायखौ जोङो ओ बेखायनो जों गाव गावनो जोङो न'नि जेब्ला जों मोसौफोर फियो मोसौफोर दङब्ला बे मोसौनि होनानै जोंनि मैगंफोरावहा आलु जेरै -एसे गायनानै एसे ओ मेसें बोथोरफ्राव लाइ लाफा फोरख फोनानै जोङो गाव गावनि न'खराव दिहुननानै लानो हायो आरो ।जों बेनिफ्राय
औ दा ओ जोंनि नंगौ थारैनो जोंनि आबाद मावनायावहाय जों जों ओ जोंनि माखासे जों मिथिस्लाबनो मोनि गुबनि आबादफोरखौ जों मिथिला नङा होमबा जों माखासे गोबां रो खोमनि आबद मावनायावबो जों केमिकेल बाहायनानै केमिकेल बायदिसिना ओ बा बाहायनानै नांनायनि बांसिन बाहायनानै जोंङो आबादफोरखौ मावनाय नुनो मोनो आरो गुबुनखौहाय। दा बियो बियो मोनसे जोंनि था खाय जोंनि थाखाय ओ मोनसे जोंनि देहानि थाखाय मोनसे जोबोद खहा गोनां आरो दा बेनिखायनो औ दा बेनिखायनो औ दा बेनिखायनो जों बेखौहाय जेन'बा जों बेखौ ओ गाव आबाद मावनायजों गाव आबाद मावनानैबाबो जों जानो थाखाय ओ बाय ओ आबाद मावनाया जेन'बा बायनानै जास्लायस्लायबो जों न'आव न'आव जोहा थायो नोंथाङा होननाय बायदि ज न'आव जा हा दङ जों बेखौ मावनानै जानांगौ ओ गायनांगौ आरो थारमाने ओ
दा जों बेखौ जों मावनानै जायोब्ला जोङो बेमार आजारनिफ्रायबो जों रैखा खाथि मोननो हायो आरो बिदिनो गावनि न'खरावनो बिदिनो लाव खुमब्राफोरफोरखौ गायनानै जों जानो हायो आरो गुबुननिखौ लासे। होमब्ला जोङो जोङो जोंनि सावरायनाय बेनि समा
औ औ औ औ औ दे औ औ औ दे होमबा दोनथ'लायसै गोजोननाय थाबाय होनोमबालाय नोंथासिम। दे